हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
दा ओरैनो दङ जिरायनानै
औ ओ नोंथां आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा ओ बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै ओ आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना
अ हागोन बैसागु बुङो बैसागु बुंब्लाथ' बैसागुआ बर'फोरनि देरसिन फोरबो बयनिख्रुइबो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय जों बेखौ बैसाग दानाव फालिनाय जायो उम जों मानसि बैसागोनि सानसे सिगां जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो।
औ
मैसौ मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो थुखैनानै लाव फान्थाव माला गानहोनानै मोसौखौ जोङो माला होननानै हांगारजों फोथा थुनानै जोङो मोसौखौ दुब्लि बारियाव खाहैयो आरो ओमफाय उम बैसाग दाननि सेथि सानखालि आरो जोङो मानसि बैसागो मानसि बैसागोआव जोङो बयबो बोसोर गोदाननि उम म उन्दैफ्रा गेदेर उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ उम मान सनमान लायो। बोसोर गोदाननि नामाव बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदा फंबाय गाैखौबो आरो ओदिनखालि ओइ दिनखालि जों बयबो गिदिरफोरखौ संनमान लायो बिनि उनावहाय बयबो गामियाव रंजानो थाङो उम जोङो बैसागु बैसागुखौ स्नि सानहालागै फालिनाय जायो
उम औ
उम बैसागुआव जोङो बयबो रंजायो बोसोर गोदाननि नामाव गाम बैसागु बर' बे फोरबोआवहाय जोङो बर'फोरनि दामग्रा दुग्रा दामग्रा देग्रा आगजु जेरै- खाम, ज'था सिफुं, सेरजा, सिफुं, गरखा लानानै जोङो गामि गामि मागियो आरोना रंजायो उम बर'फोरनि आरो लोंग्रा जुमाय गिसि माइब्रानि बेफोरखौ जों लोंनाय जायो रोंनानै रंजानाय जायो। आरो जों बयबो जाथि खुरमानि न'आव थांनानै रंजाहैयो
औ औ
नोंथांमोनथिंलाय ओ बैसागुखौ बोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओम नोंथाङा जा बायदि होनलांदों ओ जोंनि बिथिंजायबो बेफोरबादिनो बैसागुखौ खुंनाय जायो। ओ गिबि बैसागुआवथ' ओरैनो मोननै मोननै जातनि थायो नालाय गिब ओ सैद दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागु जायो ओब बे मो मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैयो नालाय ओ बे मोसौ थुख बिनियाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो बुथुमनानै लाग्रोगोन। नङाब्लाबो बाजारनिफ्राय लानानै फैगोन ओ बेवहाय नांगौ जानाय थाराय दिग्लिलिटि
उम
हालदै फान्थाव लाव बेफोरबायदि गास जेबो नांगौ मुवाखौनो जोङो लानानै सानसे सिगां लानानै दोनफैग्रोगोन। ओ बेनि उनावहाय जेब्ला मोसौ बैसागुखालि सैद दानि गिबि फुङावहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बे लानानै फैनाय मुवा बेस बेसादफोरखौ हायो ओ बेनि उनावहाय औवानि आरुं जिरनानै बेखौ माला सुयो ओ। बेनि उनाव लाइ बिलाइ लानानै लाइ बिलाइयावहाय जोङो थौबा सारायनि हांगारखौ हुख'नानै ओ जानाय थाव फुननानै औवानिनो हासुं गंथाम दान दाननानै बेखौ आरंजों खानानै बे सारायनि हांगार हांगार थाव गुबैजों लगायनायखौ मोसौनाव फुननानै होयो आरो ओ। ओमफ्राय
गराय बाख्रिनिसो सिखारिया जार
हानानै दोननाय ओ लाव फान्थाव बेफोरखौहाय ओ खा मासे बिबांखौ मालासो सु सुयो आरो खावसे बिबांखौ ओरैनो दोनो बेनि उनाव बे माला सुनायखौहाय थारायजों ओ न'नि मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो उखुमावनो ओ थेबनानै दोनो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ हगारनानै ओ दुब्लि फोथार दुब्लि फोथारथिंजाय दैमा दैसाफोर दङब्ला बेवहाय ओ थारायजों बुस्रोद बुस्रोद लांनानै थुखैनो लानानै थांगोन। आ बेनि उनावहाय ओ ओ दोंनैसो मोसौ थुखैनाय सल' रोजाबगोन ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै आरो हान जा हानजा बे बेफोरबायदि आरोना नोंथां। औ ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौनाव गोसोम फुथा खौ मानो फोननानै होयो होनोब्ला जाहाथे सानसे मोसौखौ हगारना दोननायाव मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय ओ फुननानै होयो होनना मो मिथिनो मोननाय जादों ओ बेनि उनाव जोङो बे सानखालिनि हराव मोसौनो फागा गोदान बाउनाय जायो।
ओम।
औ बेनि उनाव बे फागा गोदानजोंनो मोसौखौ हराव खानानै दोनो। बेनि अखा ओ बैसाग दाननि से खालार खालि बैसागु मानसि बैसागु जाहैबाय बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ इसोरनाव जाहाथे ओ बोसोर गोदानाव जेंना जेंसि जायालासे मोजाङै सोलिलांनो हायो बेनि थाखाय गोसो गोथारै आरज गाबग्रोगोन बेनि उनावहाय बिमा बिफानिफ्राय मान होनानै बोर लागोन ओ बेनि उनावहाय ओ न' न'नि आलासि बा गामिनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो खुलुमनानै बोर लागोन बेनि उनावहाय जोंनिथिंजाय बे से सानखालि बैसागो मोसानाय जाया गोखा गोख खै खानानै ओरैनो बेदरफोरखौ संनानै जानाय जायो ओ नखरनि जाथि खुरमा जयै ओ बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोंनि बिथिंजाय ओ मोसानाय जायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलां दों ओ खाम जथा सेरा सिफुं जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै ओ गाजा गोमजायै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो खायसेया ज' ज'यै ओंखारो खायसेया सेंग्रा सिख्ला खायसेया बोराय बुरै बेफोरबायदिनो ज'ज'यै ओ न'खर न'खर न'खर हाबलांनानै मोसालाङो बेवहाय खायसेया अननानै फै रां खायसेया माइरं बेफोरबायदि अनसुंथाइ हरनाय हरनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो स्नि दिनहालागै मोसा खांनायनि उनाव ओ मोसानाय सुबुंफोरा जयैनो लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजाय बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुङो। औ ओ। बेफोरनि अनगायैबो बेफोरनि अनगायैबो ओ बैसागुनि माखासे फांसनफोर लाखिनाय जायो ओ नोंथांमोननिथिंजाय बैसाग बैसाग दाननि मा मा समाव बेफोरबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनिथिं बैसाग दाननि सेथि सानखालिनो जेनेबा गामियावहाय बयबो रं गिदेरफोर गौ समान उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानानै बे जेनेबा ओइदिंखालिनो
औ।
माबायाव गामियावहाय ओ बा खेला गेलेनाय जायो जेरै खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो सेथि सानखालिनो जायो आरो सेथि सान खालि जासिगोन आरो नैथि जायो। जेनेबा उम इदिंखालिबो जासिगोन सा-साननै जाब फामुआनो बेैजिनो फालियो आरो। बिनि उनावहाय गामियावहाय बोराय बुरिफ्रा आलदा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा मोसानाय जायो आरो।
औ
ओम ओमफाय नोंथाङा बर'नि ट्रेडिसनेल ओ जुमाय बियार ओ माइब्राखौ बोरै सङो इखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोङो ओ जौ संनो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो एमआवखौहाय नांग्रोगोन बेखौ मानिफ्राय बानायो होनबा ओ दा बिबार ओ बिलाइ ओ खान्थाल बिलाइ आरो माइरं गुन्दै
औ
बेनि बेनि उनावहाय दंफां राखेब ओ बेखौहाय जमायै देनानै
उम
लारु सिथुमनानै फोरानगोन आरो।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो ओ माइरंखौ सुनानै ओ ओंखामखौहाय जेरैबायदि सङो बेफोरबायदिनो जुमाय खौबो संनानै ओ प्लास्टिकआव एरननानै दोनगोन।
औ
बेनि उनावहाय जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो बानायनानै दोननाय एमावखौ फुननानै होनाय जायो। बैफोरबायदिनो थाम ब्रै सानसिमहालागै दोनगोन अब्लानो जोङो जोंनि बर'नि
औ
जौखौ जौ मोन जौखौ बानायनो बेफोरबायदिनो बानायनानै लोंनाय जायो। बेनि अनगायैबो ओ जुमायखौ लोंखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ सेरेबबो सावनाय जायो आरो
सेरेब बेबो। बर'निनो ना?
औ बर'निनो।
अ एसे फोरमायनो हागोन नामा सेरफखौ बोरै माबायो।
ओ ओब बे। लोंखांनाय सेरा अफ्रि सेराखौनो सायावहाय फायला
औ।
खान्थानि सायाव फायला बेनि सायाव। गामलायाव दै होनानै ओ। बे फायलानि फायलाथिंजाय ओ गलां मोनसे थिखलि नि खुगा आरो खम। थाया होमब्ला।
अ अ।
ओ बेखिजाय पाइप होनानै बेखौ बथलाव सोगोन ओ बे दैनि खफखौनो। सेरे होननानै बुंनायसै जायो बेफोरबायदिनो सावनानै लोंनाय जायो आरो। ओ बैसागु बोथोर होमब्ला थ' जौ सेरेब नङाब्ला जाखाथारा।
ओ दे ओ दे होमबा नोंथां जोंहा टायेमआबो जाबाय। ओ नोंथाङा बैसागुनि फारसे फोरमायनानै होनायनि थाखाय जोबोद मोजां फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।